हेल' औ ओ नोंथांखौ गोजोन बेलासे समनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथाङा सम दङब्ला आं नोंथां दसे सम सावरायनो हागोन ने?
औ हागोन दे नोंथां।
अ बिदिब्ला जोङो जोंनि बर' हारिनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै नङा होमबा
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां
अ बिदिब्ला आङो जोंनिथिंजाय माबोरै आबाद मावो बा दैज्लां बोथोर बोथोर आरो मेसें बोथोरावहाय जोंनि आबादारिफोरा माबोरै आबाद मावो आं बेखौ एसे फोरमायनो लानो औ जोंनिथिंजायनि बे दैज्लां बोथोराव बांसिनानो। ओ आबादखौ माइ आबाद खालामो आरोखि। जोंनि बे आबादारिफोरा आरो बिनिफ्राय मेसें बोथोरावबो खायफा गोबां बिदिनो ओ माइ आबादफोरखौ खालामो नाथाय दैज्लां बोथोराव बांसिन खालामनायखौ आङो नुनो मोनो आरो जोंनि थिंजाय मानो होनोब्ला दैज्लां बोथोरावहाय बिदि अखाफोर फैयो आरो अखाफोरनि दैफोरजों माइ आबाद खौ खालामनो थाखाय ओ हा सहस जायो होननानै आङो मोनथियो आरो। नाथाय मेसें बोथोराव बारा एसेबां बिदि अखा फैयैनि जाहोन होनाव दैनि आंखाल जायो बिनिखायनो माइ आबाद खालामनो एसे खस्थ' जायो होननानै आङो मोन थिदों आरो। नाथाय थेवबो ओ मेसें बोथोरावहाय माखासे बिदि मेचिनफोरखौ बाहायनानै मेसिन फोरनि हेफाजाबजों दै दिरुननानै बेहाय आबाद खालामो खायफाया नाथाय बांसिनानो दैज्लां बोथोरावहाय माइ आबादखौ खालामो आरो बिनिखायनो माइ आबादखौ जोंनि आबाद आबादारिफोरा माबोरै खालामो होनोब्ला गिबियावहाय जोंनि आबादारिफोरखौ आङो माखासे बिदि खोथियाफोर खौ थियारि खालामनानै लाखानायखौ नुनो मोनो बिनि उनावहाय ओ दुब्लिफोरखौ फोथारफोरखौ थियारि खालामग्रोयो आरो बिनिफ्राय जेब्ला खोथियाया गायजानाय जायो एसे गोलाव जायो अब्ला बै समावहाय बे दुब्लिफोरखौ थियारि खालामखांनायनि उनाव बे खोथियाफोरखौ माइ गायनाय खौ आङो नुनो मोनो आरो माखासे रुवानिफोरखौ लानानै।
औ
ओ थिग बेबायदिनो जोंनि आबादारिफोरखौ आङो दैज्लां बोथोराव बिदि आबाद खालामनायखौ आङो नुनो मोनो आरो। नोंथांनिथिंबो बिदिनो आबाद खालामनायफोर नुनो मोनो जानो हागौ नोंथाङा एसे फोरमायजागोन नोंथांमोननिथिंजाय माबोरै आबाद खालामो।
औ औ नोंथां फोरमायलांनानै आंबो। ओ जोंनि थिंजायबो बिदिनो ओ जेनेबा दै्लां बोथोरावहाय गिबियावनो जेनेबा जोङो जोंथ' जेनबा जानो थाखाय जोंनो ओंखाम नांगौ नङा होमबा नोंथां। जेनेबा जोङो ओ जेनेबा ओंखाम गैयाब्लाथ' जोङो थांना थानो हानाय नङा। जेनेबा जोंनो बे ओंखामखौ नांथारगोन जोंनो थांना थानो थाखाय जिउआव। ओ बिदिनो जोंनि गामि ओनसोलावबो जोंहा दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा?
औ नंगौ।
बिदिनो जोंहाबो माने ओ जोंनि गामि ओनसोलावबो बिदिनो माइ आबादखौ दैज्लां बोथोरावहाय मावनाय जायो आरो ना। जोंनिथिंजाय माने बिदिनो जोंहाबो माने खोथिया माइ गायनोबाथ' जोंहा खोथिया नांग्रोगौ नङा होमबा‌
औ नंगौ
बेखौ जोङो माबायदिहाय खोथियाखौ फैयो होनना बुङोबथ' जोंहा जोंनो जेनेबा गोदो जेनेबा आगोलावहाय गायखांखानाय माइनि जेनेबा माइ बिदान जों बेखौ बुंनाय जायो जेनेबा माइग्लि बेखौ जोङो जेनेबा बस्थायाव जमा सोनानै ओमफ्राय खाथिेनानैहाय जोङो बेखौ खाथिनो जेबा जेबा मा होनो बेखौ दैखर एबा फुख्रियाव जोङो बेखौ सोमनानै दोननाय जायो आरो। आरोना जेनेबा जोङो बेखौ हरसे सोमना दोननाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बिनि अखानायै माने बेखौ जोङो बोखांनानै दसे सम माने जेनेबा दै सर'नो थाखाय जों बेखौ माने दोनथ'नाय जायो आरोना
औ
बेनि उनावहाय जोङो जेनेबा बेखौ मोनसे जायगायाव जमा दोनथुमनाय जायो जेनेबा ओ उसुंदा जेनेबा न' सिंफोरावबो जोङो दोननायखौ नुनो मोनो जेनेबा जोङो बेखौ हरसे दोनगोन आरोना
औ
जों बेखौ दोननायनि उनाव बिदि लखब बस्तानिफ्राय लखबखांनायनि उनाव जोङो बेयाव जेनेबा लाइ थालिर बिलाइफोरखौ माने खोबना दोनगोन आरो ना बेयो गारजा बे बिरगोन नालाय बेनि थाखाय बिदि जोङो दोनगोन आरोना ओमफाय बेखौथ' जोङो बेखिनिखौथ' जों मावखानांगोन खोथियानि जेनेबा खोथियाफोर होनबाथ' जों माइग्रि नांबाय बेखिनिखौ नांगोन ओ बेनि उनावहाय जोङो जेनेबा बेखौ फनोबो थ' जोंहा बोथारनांगौ जाबाय ओ बेनिफ्राय ओमफ्राय जोङो जेनेबा बे फोथारावहाय जोङो बेखौ फोगोन जिहेथु जोङो बेखौ जेनेबा गुन्दै खालामनांगोन जेनेबा जों बेखौ हालेवना लागोरनांगोन
बेनि उनाव जोङो बेखौ हालेवबोना लाग्रनायनि उनावहाय जोङो माने जेनेबा गायनो जानायावलागै
माने बेखौ खोथियाखौ फोना दोननाय जायो आरोना जे जेब्लानि सिमहालागै माने बेयो खोथियहा जौआ बे बे दिनाहालागै माने जों बेखौ नेनांगौ जायो आरोोना जेनेबा ओ से दानसे से दानसेनि उनाव जों बेखौ खोथियाखौ जौनायखौ नुनो मोनो आरो ना जेनेबा बो थोर मोजांबा जेनेबा ओ अखा गोल्लैबा माने मोजाङै मोजां अखा दै मोनबाय थाबा माने बेयो से दानसेनि उनावनो माने खोथियाया माने जौनायखौ जों नुनो मोनो जेनेबा गायजानाय गायनो हानाय जानानै फैयो आरोना जों माने खोथियाखौ फोनाया ओ बिनि उनावहाय जोङो बेखौ गायनो जोङो बेखौ फुग्रोनांबाय जेनेबा जोङो रुवानि लानांबाय हाजिरा जेखौ जों जों दा लाबोबाय थायो माइ आबाद मावनायफोरा गोबानो बेखौ जोङो हाजिरा बिदिनो रुवाथि लानानै जोङो फुनानै लाग्रोगोन बेनि उनावहाय जोङो हालेवबो फारसेथि फो- फोथार खौहाय जोङो जेनेबा माइखौ गायगोन नालाय जोङो फोथारखौ हालेवग्रोनाबो लाग्रोगोन।
औ ओ बिदिनो जोङो माने जेनेबा गोदोथ' मोसौ मोसौफोरजोंनो माने बिदिनो हालेवना लाग्रोनाय जायोमोन आरोना गोदो-गोदाय दानियाथ' आरो गोबाङानो माने जेनेबा ट्रेक्टर ओंखारबाय नालाय जेनेबा जोङो बिदिनो ट्रेक्टरफोरजोंनो हालेवनायखौ नुनो मोनसै आरोना दानि जुगाव ओ गोदो-गोदायथ' आबै-आबौमोना जेनेबा हाल एवोमोन जेनेबा मोसौजोंनो फालो फालो लानानै हालेवनायखौ जों नुनो मोनोमोन
औ।
औ दानियाथ' ट्रेक्टरजोंनो हालेवजोबो। ओ गोदो गोदाय आं मिथिनाय बायदिथ' ओ जेनेबा आबै-आबौमोना जेनेबा न' खाथिनिजों खाथि जानाय लोगो नांनानै जेनेबा बे न'खरसेनो थांनानै जेनेबा रुवाथि जों जायखौ बुङो माने बेफोरबायदि माने बिसोरो माने फैसाजों नङा माने फाला बदल जेनेबा मावना होलायनाय खौ माने जोंनो खोनाबोदोंमोन आरोना आङो।
औ नंगौ।
जेनेबा बे बे न'सेनियाव बे मावखांबा बे न'सेनियाव माने गायनो हानाय, फुनो हानाय बेबायदिनो सोलियोमोन आरोना आगोलो बिदि माने खोनानो मोन्दोंमोन आरो दानियाथ' आरो बि बिदि नंला जेनेबा रुवाथि लायो जेनेबा जों हाजिरा लोंनांगौ जायो माने रावबो बिदि फाला बदल गायलायनायखौ जों नुनो मोनला। नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो जोङो ओ जेनेबा खोथियाखौ फुखांबाय बिदिनो जोङो जोंहाबो गायनाय सम जाबाय बिदिनो हालेवना लाखांजोबबाय जोङो बिदिनो जेनेबा साब्रै साबासो रुवा नानै जोङो माइखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथांनि बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो ओ हाजिरा रुवानिफोर लानानै बिदिनो ओ गावनि ओ दब दुब्लिखौ जेसेबांखिनि जाब्रा एसे मा खैजोन रुवानि लानानैहाय गायखांनो हाग गोन बिखौ नायनानै गावनि हिसाब बायदियै रुवानिफोर बिदि लानानै गायनायखौ आङो नुनो मोनो आरो।
औ।
औ नोंथां नोंथां बुंनाय बादिनो गोदो-गोदाय आंबो जोंनिथिंजाय जोंनि ओनसोलावहाय आङो बिदि गोबां मोसौ फोरखौ बाहायनाय नुयोमोन जोंनि दुब्लिफोरखौ हालेवनो थाखाय। नाथाय आथिखालावहाय गोबां खम सुबुंफोरखौनो बिदि मोसौ बाहायनायफोर खौ आङो नुनो मोनो आरोमा। मानोना आथिखालाव बयखौबो बिदि ट्रेक्टरफोर बाहायनायखौ आङो नुनो मोनो बिदि जों दुब्लिफोरखौहाय हालेवनो थाखाय ट्रेक्टरफोरखौ बाहायोसै आरो, आरो आथिखालावथ' गोबां बेफोरबायदि मेचिनफोरबो ओंखारबाय जे माइ गायनायनि ओ खोथिया फुनायनि बेफोरबायदि मेसिनफोरबो ओंखारनाया आङो खोनानो मोन्दों आरो नाथाय जोंनिथिं दासान्दि बिदि माइ गायनाय आरो खोथिया फुनायनि थाखाय बिदि मेचिनफोरखौ बाहायथ'नायखौ आङो नुनो मोनाखै नाथाय बे ट्रेक्टरफोर बाहायनायखौ आङो नुनो मोनबाय आरोखि। आथिखालाव रावबो बिदि मोसौफोरखौ बारासेबां बाहायनाय जाला नाथाय ट्रेक क्टरफोर बाहायनानैहाय बिदि माइ गायनायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो
औ।
औ बेजों लोगोसे आरो मेसें बोथोरावबो ओ बिदिनो आबाद मावनायजों लोगोसे गोबां बिदि जोंनिथिंजाय आङो माखासे गोरान खेथि खालामनाय बेफोरखौ आङो नुनो मोनो आरोखि जेरैहाय जुखाम खेथि बा जुखाम आबाद आरो लाव बेफोरखौ आङो आबाद खालामनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बेजों लोगोसे दैज्लां बोथोरावहायबो माइ आबाद खालामनायजों लोगोसे माखासे माखासे मैगं थाइगंनि आबादफोर खालामनायखौबो आङो जोंनिथिं नुनो मोनो। जेरैहाय ओ लेसोराफ बेफोरबायदि आबाद खालामनायखौ आं नुनो मोनो आरो आरो आङो सानोखि ओ जोङो दखान बाजारफोराव बिदि बांद्राय बायनानै जोंनि मैगं थाइगंफोरखौ जानायनिख्रुइ जोङो न'आव बा गावनो लकेल बिदि आबाद खालामनानै जायोब्ला जोंनि देहाफोराबो मोजां थायो। खोमा होननानै आं सानोआरो मानोना गुबुन गोबां बिदि ओ गुबुननिफ्राय बायनायफोरानो बारा बिदि ओ हासारफोर बाहायनायखौ जोङो मोनथियो आरो नुनो मोनो बिनिखाय जोङो न'आवनो लकेल गायनायफोर बेफोर मैगंफोर खौ जानो नांगौ होनना आं सानो नोंथांमोननिथिंजायबो बिदिनो बायदिसिना बिदि मैगं थाइगंफोरनि आबादफोर बा माइ आबादनिफ्राय आरो गुबुन आलदा बेलेग आबादफोर खालामनाय जायो नामा? नोंथाङा एसे फोरमायजागोन।
औ औ जोंनिथिंजायबो दाथ' दैज्लां बोथोरावहाय जोंहा जेनेबा खायफा खायफा मैगं थाइगंफोरखौ मावनाय जाया जेनेबा खायफा खायफा जेनेबा मैगं थाइगंनि आबादखौैलाय मावनाय जायो। जेरैहाय जोङो पथल थाबाय खुन्द्रि बिदिनो ओ दा थाइसुम बिदि आबाद फोरखौ जोंङो मावनाय जायो जेनेबा फालौफोरबो थायो।
औ।
औ जेनेबा बेफोरबायदिनो ओ जोङो माने थास'फोरनिबो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जोङो। माने जोङो माने दैज्लांनि माने एसे आगोलावहाय माने थास'नि आबादखौ मावनाय जायोआरो ना।
ओ जेनेबा जों थास'नि थास' बिबारखौ
औ नोंथांमोननिथिंजायबो जोंनिथिं बायदिनो आबाद खालामो आं बे फोरफोरखौ नोंथां नोंथांनिफ्राय माखासे खोथाफोरखौ मिथिनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो। बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोङो जोंनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा?
औ नोंथां दे गोजोन्थों।
औ।